थां खुलुमबाय गोजोन औ औ। दा गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो औ
दा नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनो होनना सानदों।
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ थारैनो दा जोंनि सावरायनो नाय आयदायानो जाहैबाय मैगं थाइगं बर'नि एबा बर' हारियाव गायनाय मैगं थाइगं नङा होमबा दा नोंथाङा आंनो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा सुंद'यै मैगं
औ हागोन हागोन हागोन नोंथां मैगं थाइगं गायनाय होनोब्लाथाय ओ जोंनि जा सुबुं माहा हारिनि जिबाव मैगं थाइगङा जोबो
औ
बोद ओ गोनांथार मुवा आरोना नंगौना नोंथां जा मे थाइगंखौ जोंनि जा ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बारनिट गामियाव अ' सुबुं हारि गैया गावनो गावनि दुब्लियाव गायनायखौ जों नुनो मोनो बे मैगं थाइगंखौ जों गावनो गाय गायनांगौ जायो आरो गियाननि मुवानिफ्राय दिहुननो खानाय आरो ना नोंथां ओ जा मेगं थाइगं मेगं थाइगं होनबाथाय बेजों गि बेनि उनाव जों जा गर बे जोबोद गोनांथि आरो लोगोसे आ जों जेब्ला जोङो हा मोनगोन आरो जोलै लागोन बेनि उनावहाय बे जों बे हाखौबो जोङो एवग्रोनांगोन ओ खायफा मेगंखौ जों एवनानै होनांगौ आरो खायफा मेगंखौ जोङो एवालासिनो